औ खोनाबाय आदा ।
अ रायज्लाय जाबाय माथ' थ' ओरैबास' रायज्लाय जाया थि रायज्लाय जायो।
राय्लाय जायो। सासे मानसिजों खिन्थु खर' लिमिट दं आरो। खनबाना मासे राय्लायजायोदां सासे मानसिजों।
अ अ आंना बुजिनाया एसे गोब्राब जाबायमोनना ।
अ अ ओमफ्राय आदाम मोनाबो बाथौआनो ना
अ बाथौ'।
अ
बाथौबाबो बोलि बाथौ नङा जोंना बिबार बाथौ।
अ औ जोंनाबो बिबार बाथौआनो बिबार बाथौआनो जाजोब्बायना। दायो बांसिनानो दा बलि बार बाथौखौ बार खोनानो माथो दाना।
गया खोनानो नागिरा बांसिन
उ उ आरो बिनि सिगांथ' सिगाङाव माबासोमोन न गारजासोमोन।
उ गारजा उ ।
औ गारजानि उनावसो बोलि बोलि बाथौ फैदों बिनि उनावसो बिबार बारि सोदांनानै न' औ । फोसाबनानै
आरो फोसावनोबो नांगोन गोदोनिजों दाब्लायाव थाबाय थाबाबो। जौगानो हायाना हारिया।
औ औ ओमफ्राय बे बा बाथौनि माखासे दाम दामजु दामग्रा आगजुफोर बुंनो हागोन ना?
दामग्रा आगजुआथ' जोंनिया धोरोमसालियाव जोङो खाम दामो, सिफुं दामो। आरो बेनिफ्राय जथा जाबख्रि बेनिफ्राय सेरजाखौ बाहायनाय जायो।
औ औ सेरजा मा हार हार हारमु'नियामखौबो एसे एसे बाहायो नामा?
हारमुनियामखौबो बाहायो बाहाय नालाय खिन्थु जोंनि‌ कमन जायोबो नालाय बियो अल इण्डिया अल अलवार्लडआवनो बाहायो। बुहुम नांगौनो बाहाय खमन जाबाय सिफुङाबो खमन जाहैबाय। माने गोरोबजोबो आरो दा बिनि जेरावनो गोदो बोलि बाथौ होनाय खेराइ फुजा होनाय समाव सेरजाखौ दामनाय जायामोन। दा बेखो फोसाबनाय बे बाथौ दोहोरोमाव आरजसालियाव लोगो मोनसे जौस्रां बायदियाव लाबोनाय लोगो लोगो मोजां जायगायाव नों लाबोनाय लोगो । लोगो दानि सेरजाखौबो बाहायनाय जायो हारमुनियाम बे मोननै खौ बाहायनाय जायोसै दाना।
उम उम ओमफ्राय दलखौथ' आदा माबाजोंसो बानायनाय जायोमोन। दों ना बै अदाल दंफांजों।
गोदोथ' अदाल अदाल दंफांजों बान नायोमोन होननानै बेखौ बुंनाय जादों आरो दाबो सासनस्रा दाबो बानायो दंफांखौ मोनोबा दा दं। फांखो मोननायनि उनाव बानायो खिन्थु दामनोबो मोजां माने खामनि सोदोब रिं खांनायफ्राबो मोजां बेनिफ्राय जान्जियाव लानानै दामनाय समावबो नोङो जान्जि बे मोने रेजें जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ मोनाबा माबा बे गामबारिनि बानायनाय जायो दायो खान्थाल दं थाइजौनि बानायनाय जायो। दा बेफोरो खायसेफ्रा बिराद गिलिर जायो खान्थालबो गिलिर जायो। सिसु दंफांफोरनाबो गिलिर जायो माने औइ से घन्टा नै घन्टा नोङो जान्जियाव लानानै दामनो गोनांबा हाया आरो जानजि सायो। दा गोदो बे बोलि बाथौ फुजा होनाय समाव नोङो खाम दामोबा जेरबाय एबा फाफ फ्लियाव आलायनानैसो दामनाय जायोमोन गोदो जाखां दा बेबायदिनो दा बे जुगाथ' गैला।
औ सोलायलांबायथ'
ओ नों आर'सालियाव नों जिरायनानै दामनाय जायो।
औ
बा मिथिं दावथिंफोर जायोबा रंजासालिफोर रंजायोबा खेरायोब्ला अब्लाना नोङो जानजियाव लानानै। दामनो गोनां जायो गोदोनि उम खस्थ' गोदो बेबायदि नोङो खेराइ हानजा मोसाब्लाबो खाफ्लियाव बानानैसो दामनायखौ जोङो खोनादों आरो गोदोनि मानसिफोर दाबो सरासनस्रायै बुङो आरो बे
औ औ उम ओरैनो बे अदाल दं उम अदाल दंफाङा एसे रेजेंसिन जायो न'? माबाबाथाय रानबा उम उम उम से एसे सुबिदा जायो आरो जान्जि
सु उम सुबिदा जायो आरो नों गोजान जायगायाव। लाबथिंनो मानो उसुबिदा जायो।
आरो रिंसथियाबो एसे बेलेग जायोबा ना गाबनाया?
उम गाबनाय रिंसारथिया एसे मोजां जायो।
औ औ उम उम ओमफ्राय सिफुंखौ। खो औवा थेरेजों बानायो न'।
औवा थेरे आरो औवा गुबैनिबो बानायनाय जायो फाबो जुदि गोलावबा। उम औवा थेरिनि। उम बानायनायनि ओ गारां रिंसारथिफ्रा।
औ।
मोजां गाबो बिबो आरो औवा ओ औवा गुबैनियाबो। गारांफ्रा एसे गोगोम गथा गिदिर गिदिर जायो आरो। उम
माबायाव औवा थेरोजों औवा गुबैजों बानायनाया एसे बेलेग बेलेग जालायो नामा।
अ ओम गारां रिंसारथि माने ओम ओम इसे सोलाय सोल' जायो।
उम उम
एसे रेजों जायो गोबा जायो गारहाम बेनिफ्राय आरो औवा गुबै।
उम औ। ओम ओमफ्राय दिनो औ औ ओमफ्राय जथाखौथ'। माबाजोंसो बानायानयो न' ओइ थामा।
थामा उम।
उम उम उम। ओमफ्राय बै जाबस्रिङाथ' लबारजोंसो। बानायनाय जायोदों मानथोना ओमफ्राय गेजेराव बै थामाया।
उम बे उम।
उम उम औ औ। औ औ बै माबायाना हमग्राफ्रा। बरदिया सानि ओम।
जायो
ओमफ्राय बिनि उनाव बै। थरखाफोरखौथ' बिदियाव बाहायनाय जाया न' रंजानायावल'सो बाहायनाय जायो। औ औ बेनोथ' रंजानायावल'सो बाहायनाय जायो।
उम उम बिनि ओ गुबै माबाया आलादा एसे।
औ औ ओम ओमफ्राय आरो मोनसे दंबायोमोन। ना बै हिनजावफोर खानाय थेबसालायोमोन ना बे। खौ मा होनो मोनलाय।
खानाय थेबजेनन्नाय।
ओम ओम।
औवानि खानजुङा।
औ औ।
उम। औवानि खानजुं गोदो बिखो।
से दामग्रा दंमोन ना।
ए गंगोना।
गंगना गं।
गंगोनना बेखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो। ओम बे गंगोना बे आरो खानजुं औवानि खानजुं बानायना बेखौ हाबायाव। बाहायो दाबो सरासनस्रा बाहायो बिखो।
अ अ उम उम उम।
बिखोनो बोलिबाथ' बे खेराइ फुजायाव बेखौ बाहायनाय जाया। ग गंगोनाखो बाहायनाय जाया। ओम बेखौ बैसागो बोथोराव गंगना। खो लानानै मोसानाय बैसागो बोथोरनि मोसानाय। खारफायो आरो बिनिफ्राय औवानि खानजुङा जाबाय बे बर'फोरनि हाबा खान्थि। बै बियो थाफायो।
उम
बाहोदों आरो जोंनिया खोन्दो खोन्दो आलदा आलदा।
औ औ उम ओमफ्राय सेरजा खौथ' माबा औवानिनो बानाय जायो न' अ माबा दंफांनि। औ औ
सेरजायाबो बिनो गोदो सिजौ दंफां गिदिर बुद दिननि माबाखौ लानानैसो सेरजा सेरजाखौ बानायनाय जायोमोन सि
औ औ
दा फैयै फैयै नैबे दा गोदान मुगायाव
उम
दा सिजौ दंफांबो बिदि गिदिर मोननो नागिरला ना।
औ औ
दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो।
औ औ उम अ अ ओ
बानायनाय जायो।
औ ओमफ्राय थारा मोनबा थायोमोन नामा सेरजानिया।
सेरजानि थारा मोनबा थाया मोनब्रैल
अ मोन-मोन-मोनब्रैल'सो थायो न' अ औ उम उम औ
बे मोनब्रैयावनो बायदि रोखोमनि ओंख्रिखो बेहायनो
औ औ औ उम ओमफ्राय बै दलनि बै बुग्रायाथ' बे सामब्रासो न'
सामब्राया बे सामब्राया ओरै जायो बे दाना गोदो बे मोसौनिफ्राय बानायनाय जायोमोन मोसौ सौ बिगुरनिफ्राय दा बे मोसौथ' जोंनि मानसिफ्राथ' बांसिन मोसौ बुथारलाना। हाथारा दा बेखौ मोननो गोब्राब दा बोरमा
उम औ औ औ औ बोरमा बिगुरनि न'
औ
उम ओमफ्राय बै सा सायाव ओरै गोलाव गोलाव होयोना बेबो बेनो जागोन न'?
उम बोरमानिखोनो होनाय जायो खायफा गोजान जायगायाव। बे बांगालफोरनि मोसौ हाथारनायफोरनि बिगुर
औ
बानायग्राफ्रा बे खौ बाहायनाय जायो।
उम उम उम ओमफ्राय बर'फोरनि मोसानाया मा मा मोनलै आदा
बर'फोरनि मोसानायाथ' नोङो खेराइ आयदायाव नोङो बुंनो थाङोब्ला
औ
थै लोंनाय सथ्रलि धाल बेसिबनाय रोनसोनद्रि गराय दाब्रायनाय दाव थै आइ कान्दला बुननाय मैसे मैसो गेलेनाय नाय बिदि अथ्र'था।
खै-खैथा बेसे जिदाइनथा न'।
बे आयदाफोरा दों आरो जिना
औ औ जिदाइनथा न'।
ओम बेनि नाम' उफेरा खेराइ मोसानाया जाबाय बे बागुरुम्बा।
औ औ औ औ औ ओमफ्राय दाल थुंग्रि सिबनायबो दंमोन नामा
ओ मोननै माबायाव हाबना दङो बियो दाहाल थाबाय खेराइ आयदायाव गोग्लैबाय बेनिफ्राय आरो दाहाल थुंग्रि बे मोनसे माबायाव थाबाय बेयो ।
औ औ औ ।
नै बाहागोआव राननाय जायो खेराइ आयदानि मोसानायखौ बे मोननै बाहागोआ मा मा होन्ना बुङोब्ला खेराइ आयदायाव मोसानाय जेरै दाावथै लोंनाय
उम उम।
गलिबाय आरो उफेया खेराइ आयदाया जाबाय जोंना बे बागुरुमबा दावस्रि देलाय
उम उम। औ मोननै थाखोआव राननाय जादों आरोना मोसानायखौ औ औ
दे ओ बिदिनो मेथाइफोरबो दंसोगारो मेथाइ फोराबो जेनेबा हाबा मेथाइ हाबा मेथाइफ्राबो जेनेबा दोरोङारि
औ ।
मेथाइयाव गोलैनो गोलैया बिनिबो बाहागो थाबाय बेनिफ्राय बैसागु मेथाइ बैसागो मेथाइयाबो गोदोनि सुबुं मेथाइआव गोलै दोना गोलैयाखै दानि जायफोरा मेथाइ बरनदों केसेट बानायनो हादों गोदान गोदान मेथाइ दा मेथाइनि बाथ्राफ्राथ' एसे गोदान मुगाजों खारफालांनाय बायदि जादों खिन्थु बियो जोंनि सुबुं मेथाइयाव गोग्लैजोबा । गोदान मेथाइआवबो गोलैजोबा आद्रा आद्रा जानो गेजेराव खारगासिनो दङ गलायजोबनानै दङ आरो ।
औ दे आदा जाथ'सिनदां दै । आदा औ औ दहाय दानलांदों थारमाने
औ दे जाबाय दे ।